ओ गुड इभिनिं खोनाबायना? मोनाबिलिनि हामलायनाय जा सि हरनाय थाबाय
औ।
ओ बे समाव जों रायज्लायगोन आ ट्रान्सपरतेसन माने ला लांलाय लाबोलायनि थांलाय फैलायनि सायाव । दावबायनायनि दावबायारिनि सेयाव ओ दायोहाय ओ दिनैनि मुगायाव बा था गोदोनि मुगायावहाय जों बेख खो सावरायगोन। गोदोनि मुगानि दावबायनाय ओ दावबायनायफोराहाय जोबोद आलादामोन दिनैनि मुगाजों रुजुयोब्ला । रिजायना नायोब्ला गोदोनि मुगायावहा हाय ओ आयथिंजोंसो गोबां दावबायनायखो जोङो नुनो मोनोमोन । नाथायब्ला जुदि माल बेसाद फोर बुस्थुफोर लाङोब्ला बेवहाय जोङो ब नुयोमोनहाय मोसौ गारि गाध'जों बोनाय बा गरायजों लांनाय फोरबायदिफोरखो जोङो नुनो मोनोमोन । गोजान गोजान जायगायाव जेब्ला दावबायोमोन गोदोनि मानसिफ्राहाय थ्रि ओ सा-सानथाम सानब्रै सानबा बेफोरबायदिहै बेरायनायखो ओ थाबायनायखौ जों नुयोमोन आरो जोङो जारिमिनफोराव नायोब्ला जों नुयो ओ नै नै ब-बोसोरनै नै बोसोर थाम बोसो बा द'जि द'जि ओ दजि दिन बेबाय दिनो गोबां दिनफो खौ लानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय दिनैनि मुगायावहाय गोदोनि समाव जि थाब बायनानै जो ओ जि सा ओ हप्तासे बाम मास मोनसे बा बोसोरसे लायोमोन बा हप्तासे लायोमोन बेखौहाय दिनैनि मुगायाव सानसेयावनो कभार खालामनो हानाय जों नुनो मोनो ओ गोबां खमनि नि ओ खम समावनो जों गोबां दावबायनायखो जों नुनो मोनो दिनैनि समावहाय आरो जोबोर गोरलै जाबाय दानि मुगाजों गोदोनि मुगाजों गोदो नायोबाथ' जोबोर खस्थ'दों सोलि जों नैबे जोंनि ओ दा जौगाफु मुगायावहाय ओ जोबोर गोरलैजों जोङो थाबायनाय दावबायनायखो जोङो नुनो मोनो जेरैहै जोंहा दङ मटर साइकेल ओ आरो साखा खबब्रै कार दङ। आरो बास दोङो। बायदि बायदि बेसादफोर जोङो जोंहा ट्रेन दङ। प्लेन दङ बेफोरबायदि जाहाजफोर दङ गोबां मा-मा आ जोंनियाव मिसिनारि बे दावबायारि बुस्थुफ्रा जोंनियावहाय ओ नैबे जौगाफु मुगायावहाय सफैबाय आरो बे दावगाफु मुगायावहाय बे मेचिनफोरखौ औ-औ गोबां बानायनाय आरो बे मेसिनखौ खारहोनो थाखै ओ मोनसे लाव लाव थावखौहाय बाहायनाय जायो। आरो बे लावलाव थावजोंनो बे मि चिनखौ सालायनानै बेजोंनो मानसि गोबां-गोबां गोबां मानसिफोरखौ दावबायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ
गुबुन हादोरफोराव थांनोब्ला गुबुन हादोराव थांनोब्ला बोसोरनै बोसोरथाम लायो थाबायनानै थाङोब्ला नाथाय दिनैनि जौगा मुगायावहाय बेखौहाय थामरिंगा माहोनगोन? औ बारिंगा द' रिंगा बा जि रिंगाफ्राव जोङो सहैनायखौ खौ जोङो नुनो मोनो। नाथायबा गोदोनि दिनावहाय नै बोसोर गाहाम लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दोंमोन आङो बे बेसेबांखिनिखौ आङो दोनथ'नानै आं नोंथांनिफ्राय एसे बाखि बाथ्राफोरखौहाय मिथिनो लुुबैबाय बे समावहाय नोंथाङा बे सम खौ बुंनो हांसिगोन
औ बे समायखौ होदों नोङो मोजां नांदों बिदि बाथ्रानि सायाव रायज्लायनो मोननायखाय बिदि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जि थांलाय-फैलायनि सुबिदा जि सिगांनि दिनफोराव नुयोमोन आरो दानि दिनजों रुजुना नायोब्ला जोङो गोबां बेफोरबायदि थांलाय फैलाया गोबां खम समावनो जों थांनानै फैनो हानायखौ जों नुनो मोनो होनना नोंथाङा बुंदोंमोन। नोंगौ जों गुबुन ओ दिनैनि दिनाव नायोब्ला जोङो गोबां मटर साइकेल सकेल बाइक कार बेफोरबायदि गोबां गाज्रिफोरखौ नुनो मोनो आरो जि फ्लाइट उरां जाहाज नाव आरो बिथिं ट्रेन बेफोरबायदि फोरजों जों हांनायखौ नुनो मोनो । नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि गैलियामोन । नों जेरैहाय बुंदोंमोन जि आ बेफोरबायदि मटर साइकेल केलफोरा गैयिलाय गोबां बेफोरबायदि गराइ उद बेफोरबायदि । आरो थाबायनानै थांङो होनना नोंगौ दिनैनि दिनाव जों नायनो थाङोबा बिदिजों थाबायना थांनाय एबा गराइ बेफोरबायदिफोरखौ जों बाहायनाय नुवा आरो गराय गारि बेफोरखौबो जों बाहायनाय नुनो मोनो मोनलिया । दिनै मानो होनो ब्ला जौगानायजों लोगोसे जि मटर साइकेलफोर गोबां ओंखारबाय जेरै मटर साइकेलफोर ओ खारबाय कार, बाइक, ट्रेन बेफोरबायदिफोर ओंखारबाय आरो एर'प्लेन जिखौ बुङो उरां जाहाज बेफोरबायदि फोर गोबां थानायलाय दिनैनि मानसि फोरा बेफोरबायदि गाव गावनो हानायफोरा हानायमानि गाव गावनि न'खराव मटर साइकेलफोरखौ जों बायनानै लानाय नुयो । साइकेल कार बेफोरबाय ट्रेन बा बेफोरबायदिखौ जोङो ओ बिदि जेनेरेल्सैसो जों नुनो मोनो । जिखो ओ माने गुबुन जायगाफोराव थांनो थाखाय बाहायनाय जायो जेरैहाय जिफोर कार बाइकफोरजों जोङो गोजान जायगाफोराव हान्थिलांनो होनबा जों हालिया बेफोराव जोङो जोंनि मानसिफोरा दिनै आ ट्रेन बा उरां जाहाजफोर दाहांनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां बेफोरबायदिनो सोरहाबा गैयैफोरा जायफोरा मटर साइकेल गैया बा बाइक गैया मटर साइकेल गैया बा कार गैया बेफोरबायदि मानसिफोर जों दिनैनि दिनाव नुनो मोनो जेन ओ बिदिनो ओ जों सखाफोर गेजेरफोराव माहाबा सखा गेजेर माहाबा बाजार गेजेरफोराव जोङो गारिफोरफोरखौ लाइन जाना थानाय जायफोरा दाबसे जागानिफ्राय दाबसे जायगायाव हान्थिनो थाखाय आ बिथांमोना लांनाय जायो जायफोर मानसिफोरा दाबसे जाय जानिफ्राय दाबसे जगायाव हांथिनो लुगैयो आरो बा थांनो नागिरो बिथांमोनखौ बिथांमोना लां थांनो थाखाय आ लाइन जानानै गारि नेबाय थायो आरो जायफोरा थांनो गोसो बेयावनो एसे एनै रां होनानै आ दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव दावबायलांना हायो बेफोरबायदि जों सुबिदाफोर नुनो मोनदों नाथाय गोदोनि दिनफ्राव बिदि दा गैयैलाय आ गोबां बिदिनो सोलिबोदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जौगानायजों लोगोसे बिदि मटर साइकेलफोरजों हांनाय बा बेफोरबायदि आ भारा मोननाय गारि जि आ एसे एनै रां होनानै जि दावबायनायखौ जों नुनो मोनो आरोगोब गोबां बेफोरबायदिनो बासफोरबो दं जिफोर बासफोराव आ खम बेसेनावनो आ नोंथाङा मोन दाबसे जागानिफ्राय दाब से जायगायाव हांनायखौ नुनो मोनो। आरो दिनैनि दिनाव आ जों नुनो मोनो जि जायगाफोराव जों थांनो थाखाय गोबाव सम सानथाम सानब्रै बेफोरबायदि नां ग जायो। बेफोरबायदि जागावबो हान्थिलांनो गोबां बेफोरबायदि ट्रेनफोर दं जोंहा बेफोरबायदि आ उरां जाहाजफोर दं जेखौ बुङो प्लेन बेफोर राव जों हांनायखौ नुनो मोनो आ बिस नोंथाङा बिथाव आ बिनि सायाव आरो माबा मोनसे बुंबावनो सानोब्ला आं नोंनो बे समाइखो होदों
ओ नंगौ नोंथाङा जि बुंलांबाय बेफोरो नंगौ ओ गोदोनि जुगावहाय गोबां खस्थ जायोमोन नाथाय दिनैनि जुगाव बेफोर बायदि गोबां ओ गारिफोरा फैबाय गारि मथरफोरा। दिनैनि जुगाव दुगाव नायो ब्ला गोबां नखरफ्रानो मथर साइखेल फ्रा थायो। आ गारिफ्रा हाय जोबोर गोनांथि जोंनि ओ दाउ जिउ खांनायावहाय मानो होनोब्ला स्कुलफ्राव थाङो ब्ला कलेजफोराव थांनोब्ला बा बजार फर खामहैनो बा जोंनि थाखाय बेफोर ओ गारिफोरखौहाय जोंनो नांथारगौ। आरो मटर साइकेलावहाय ओ सानै मानसि दावबायनो हायो आरो बे ओ गोबां गोबां जाय बेै जायगायावहाय जायफोराव गारि बास कारफोरा थांनो हाया बे जायगायावहा हाय बे मटर साइकेलजों दावबायनो हानाय खौ जों नुनो मोनो । आरो बेजों लोगोसे ओ खनसेयैनो ओ साब्रै साबा दावबायनो हायो ओ कारजों थाङोब्ला । आरो बिनिफ्राय आरो बांसिन जुदि दावबायनोब्ला जोङो बासफोराव जों थांनो हायो बासावहाय खनसे लागैनो ब्रैजि ब्रैजिथाम ब्रैजिबा बेबायदि सुबुंफ्राहाय दावबायनो हायो आरो बेजों लोगोसे आरो बेनिसाय जुदि बां सिन दावबायनोब्ला बेवहाय जों रेलगारिजोंहाय जों दावबायनो हायो । रेलगारियावहाय खनसे खनसे लागायनो थामजौ ब्रैजि ज' बेबायदि हायो। बा नैजौ बेबायदि सुबुंफ्रा दावबायनो हायो आरो आरो दैयावहायबो । जोङो दैजोंबो दावबायनो हायो नै बे दानि ओ गोदान मुगायावहाय । गैदिर-गैदिर जाहाजफोर दङ। दोय जाह जाजफोरा बावनो हर न बाआं गासैबो सुइमिं पूल गासै दुगैनाय मानाय थानाय गेलेनाय, जानाय। गासै बायदिसिना बेसादफोरखौ। बेवहाय नैबे जाहाजफाओराव दानि जुगावहाय मोनो। नाथायबा गोदोनि जुगावहाय बेफोरबायदि। माखासे मुवाफोरा गैया जाबाय माने गोदो दंफांजों बानायनाय। बा थालिर बिफांफोरजों बो नाव फोरजोंनो मानसिफ्रा दावबायनो गोनां जायोमोन फिसा फिसा। नाथायबा लैथोफोरखौ बारनो थाखाय। बेफोर नावफोरा हायामोन, नाथाय दिनैनि जुगावहाय जोबोद गोरलै जाबाय। ओ जोबोर मोजां जादों। ओ बे समावहाय बे समाव अब्ला जोङो बे दावबायनायनि फारसे बाथ्रा रायजलायनाय बेखौ बेसांखिनियावनो दोनथ'नो सै नामा? नामा बुङो?
खिनियावनो रायज्लायनानै आंबो दोनथ'नो सानबाय गोबां रायज्लायनो दंमोन नाथाय इयुननि बेलायाव रायज्लायगोन आसा खालामबाय दे जों दोनथ'नोसै बिदिबा।
औ औ जागोन दे हामबाय होनदों। दे।